खोनाबाय
औ दासो खोनादोंलै
बे मले मा सिरि रावबो गैया खोनायाखै
आंखोना दों
दिनैलाय मा सिरि होनदों रावबो गैया गथ'फ्रा
दङ
लेखा फरायदों
फरायदों
दाबो सङाखै नामा
संबाय मोनखांबायनो
हा
मोनखांबायनो
ओमफ्राय मा ओंख्रि
जोगोनादजोंनो अमाजोंनो लै
ओमफाय नों अमा जायो
ओमफ्राय गैला बेनोसै
ओमफ्राय नों अमाखौ दसेनो गारो दसेनो जायो ना मारै जाखो?
एखनबा जायो एखनबा जाया
गारथायनो सानो गारनो हाया।
जा
हायो हाबालाय गोसोआव गोसोबा हायो मानो हाया। अबेबा समाव उसुबिदा जायो ओजों ओजों थांबा
दाबल दाबल संनो बायोना
हम आरो उसुबिदा मोनो जाग्रायाबो
अमाखौ नों लाबोला जोंना थ'
उम
आलासि जाहैबा ओमफ्राय आलासिफोरबा एखमबा
ओमबाय जेनेबा जेरावबो जेनारेल सै अमाया जेरावबो था
उम
उफाय गैया बिदियावनो
अमाया ओमफ्राय बेदरा खमनो ओमफ्राय गिदिरा अमाखौ खम खमनि हरो फिसाफ्रा दा सारि हाजार गाहाम जाबावबाय मिथिगौ?
सारि हाजार
माथो अमा फिसाफ्रा बुन्दाया
बा
बुन्दियानो दाखालि नैरोजा थामजौ ना बेसेबांबा लाजादों थिख्लि क्लि माबायदि उरो मिथिगौ हालुवनाय बायदिया उरखायो ओमफ्राय
नोंसिनाव
उम दाखालि मासे लाखिदोंमोन
नोंसिना गैला जाहैबाय अमा
माबे?
नोंसिना फिसाया फानजोबनानै ओमफ्राय मालायनावसो बायना लाबाय हा
जोंहा फानाखैथ'
अमा फिसाखौ मासेबो फानाखै अमा फिसाखौ मासेबो फानाखै हा
गासिब दंजोबो गासिब दंजोबो
मासे लसै नआवनो फिसाया माथाम लाखिखादोंमोन सयथा ना सातथामोन नालाय ओमफ्राय नैबे गामियाव बै बाजैैनो मासे आदि होबाय बेबो थैबाय आदि होननायाबो थैबाय आबैनो मासे आबैमोना अमा माब्रै आदि हरदोंमोन दा मानैया मासेया सियाला लांबायलै मासेया बेमार जाना थैबाय दा मानै दङ ओजोंहाय आदि बे न'आव नो जा मोजां मोजा़ङानो बिनि फिसानि लोगो मानै थैबाय देग्लाय बिराद अमा थैदों जोंना मानै फिसा मानै गिदिर मानै सयथ जाखादों सोरजों मा गेलेखो
मा गेलेनो
थिक-थिक थाक थाखलाय
आ सासेया खबर गैथारा नामा
गैयाथ
खबरा
हरालै
रावजोंबो रायलायाखै तामाने गोबावजों एसे
फन हरा
फन हरा आंबो हरा गावबो हरा
मानो
हो
मानो
मिथिया जेबो जायाखै जानायालाय गोसो-गोसोआ मा जादों मिथिला हरनानै मालाय मा रायलायनो सानफ्रोमबो
मोनसे
अम
अमा आदिहरनाय दंमोनलै आंनाबो देरखोना देराखै मा रोखोम जाखो
सोरना
अंसुरनावलै
सोरनाव
है बिब जानाय दंलै बेैयाव हरदोंमोन आं
गोबावसै
बारा गोबाव जायाखै
आंबो बायनानै लाबोआसै आदिसो लाबोबाय हाय बायनो होननानै बिबाय आङो आदिलां आदि फैसा नाङा नाङा आदि होननानै हरथारबाय
बाजारावहाय बिबाजै जानाय फानफैदोंमोन ओमफ्राय दाना आंबो बाजाराव दंमोन नालाय फाननो हायाखैसै
ना बै खम समाव लादों ना नों
अम है लांदोलै नआव आं होननानै आथारास
आं मोनदोंलै फाननायखौ आवगाय दाखालि
आथारस ना दुइ हाजारानो जादो नामा
बुन्दाखौनो नैरोजा दाइनजौना आथारस हरनांजोबदो ओमफ्राय दा बुन्दिखौनो
बुन्दिसोलै आंदा
उम हा मैया दाखालैनि बायदि मैया बहनदो आं
मा
नङा बेयो जोंना गोजौआ माबा कबिरा जाफैबाय नामा बिसिना
ओंना
नोंसोलागोना
जानोलै
फेस बुकाव हगारनाय नुदों हा
लाफैनो होनदोंमोनलै
हेलौ
खोनाया नामा
मा जाखो
खोनादोंब्रा आं नोंनिखौ
सोर होया होनदां
मारै
औलै सोर होया सोर होया पेसबुकआव हरलाय
गावनोब्रा माबायाव फेसबुकआव होदों ओमफ्राय गाव फेसबुकआव हगारफादों
देहाय दहाय
औ स्टिटासबो दोनदों
ओं
औ हाय दहाय ह गाद दों नाय
जावोसो बे आ-आ आगोल खोनथा
आलासि ना
हाबाया ओमफ्राय बिदिनो
अ फेमिलि
हाबाया ओमफ्राय माबायावस जाहैगोन हाबाया दा जाया ओमफ्राय देनां बे मेसेङावसो जाहैगोन बेबायदि थारिखखौ लानानै दोनगोन ओमफ्राय गोजां बोथोराव औ। औ।
औ बेथ' लुबैखादों बारा गोजांना नाङा बारा गरम नायनाङै यावनो मालाय
उम।
दाखालि बिबैआ बायदिसिना खोथा खोथादोंमोनलै आंनो
मानो मा होनखो?
ओरैजों हरैजों होनदोंमोनलै माबा हाबा होआ हरनांगौ मा मा होनना हरनांगौ बेबादि फिफानि गावनो बेयावनो हाबा होनां हरनांगौ मान होनरनानै ओ गाव आरोखि ओमफ्राय
ओफाय दाना बायदिसिना ओमफ्राय माबा मामि बिदोंनोलै।
ओबाय
ओ।
ओरै दाब रिंगोन आङो र'थाथ' दसे थाथ'।
जे
माथस बुरै जाखो?